औ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां?
नै नोंथां जाखांना सेरदनानै दङ।
अ जाखांबाय होनबा ना नोंथां? अ मा ओंख्रि नोंथां?
जोंहा ओंख्रिया दालि जहल बयलार फाजासो नोंथां।
अ गोथावआनो माथो बिदिबा नोंथां।
औ गोथौआनो। नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि?
ओंख्रिया जोंना माबासो थास' बिबारजों नासोमोन नोंथां।
गोथावआन' नोंथांमोनाबो नाखौलाय अबाव मोननाय?
गोथावनो नाया दिनै हाथाय बारायमोन नना बेवहाय माने बायनानै लाबोदोंमोन आरो नोंथां।
औ गायनाय फुनाया जोब्बाय नामा नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' जोंना मा लांख जोबखांबाय नोंथां नै दायो माइयानो सोमखांलायबावबायसो। औ देग्लाय माने बयनिख्रुइबो सिगां गायनो होननानै माने खोथियाफोरखौहाय थाब फोनाय जादोंमोन आरो। बिदिनो औ अखायाथ' गैया गैनाया गैयामोन बिदिनो मिचिनजों सारनानै गायनाय जाबाय आरो नोंथां स्राास्रि जायो होननानै औ। ओमफ्राय नोंथां मोननालाय बोरै?
जोंहा अखानि थाखायनो गायनो मोननाय जायाखै नोंथां दासो जा खोथिया जोंनि साइदआव माने जोंहा नङा दासो खोथिया फोसावदों नोंथां। सिगां समाव अखायानो गैयामोन न ाबिनि थाखायनो जोंनिथिं गायनाय फुनाया देग्लाय लेट जासिगोन।
अ नोंगौ नामा होमबा। औ ओमफ्राय गासिबो मोजाङैनो दंजोबो नोंथां न'खराव न'खरफोराव?
दङ।
मोजाङानो दे बिदिबा औ। ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रि दङ।
अ। बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंथांजों माने मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन आं नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि सायावहाय माबायदि सोलायनाय फैदों बैफोरनि सायाव माबाफोर ओरैनो फंनैसो बुंना हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां बिदिबा खोनासं नोंथाङा आङो गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै। गोदोनि था मेला बुङोब्ला जोङो गोबां साननो गोनां मोन गोदोनि समाव जोङो हान्था मेला बु गिबियाव लामा सामाखौ बुंग्रोनांगोन लामा सामाया गोदो हाग्रा बंग्रा मोनो हाग्रा बंग्रायाव जों गोबां गिदिर गिदिर जिब जुनारफोर थायोमोन जोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गोख्रोंसिन बैफोरखौ जों सानहरनो गोनां जायोमोन आरो। गोदोनि समाव हान्था मेलानि थाखाय जों मा गैयामोन मोजां लामा गैयामोन दानि बायदि फाक्का लामा गैयामोन गोदोनि समाव हान्थालिमाव बा गारि मथर गाखोनो थाखाय जों गोबां गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन गोदोनि समाव हान्था मेला बुंङोब्ला जोंङो गराय गारि मो सौगारि थेला गारि बैफोरखौसो बुङोमोन आरो गोदोनि समाव दानि बायदि गारि मथर एभेलेबेल गैयामोन। दङब्लाबो बबेबा गोजान गोजान जायगायावसो जोङो बास बायदिसिनाखौ थांना गाखोहैनांगौ जायोमोन। आरो बिदिनो जों जोंहालाबो गोदोनि समाव लामा हान्थिनो हायामोन मानोना गोदोनि समाव गोबां दुथां मानसि दङमोन। आरो दुथांजों लोगोसे गोबां जोंनिफ्राय देरसिन देरसिन जुनादफोरनि थाखाय गिनांगौ जायोमोन बेनिखाय जों हानजा लायै हानजासो गोदोनि समाव हान्थिनांगौ जायोमोन आरो नोंथां। गारि मथरानि खोथाखौथ' गोदोनि समाव जों गारि मथरखौनो नुनो मोननाय जायामोन। गारि मथर नुयोब्ला जोङो गामि गोथौनि जों सुबुं माहारिया ज' ज' थांनानै बै गारि मथर नायनाय जायोमोन आरो गारि मथरनि खिथु खिथु खारफानायखौबो जों नुनो मोनोमोन नाथाय आ आथिखाल मुगायाव जों गोबां
मोजां मोजां हान्था मेलाखौ नुनो मोनसै जेरै हाजों खारग्रा दैजों खारग्रा दै सिंजों खारग्रा हा सिंजों खा खारग्रा अख्रांजों खारग्रा जेरै जोङो ओ हा साजों खा ग्रा होनबा बास बिदिनो मटर साइकेल अट' रिक्सा बायदिफोरखौ बुंनो हाबाय। बिनि अनगायैबो जोङो हा सिंजों खारग्रा गारि बुङोब्ला जोङो मा दङ मे ट्र' गारि मेट्र' रेल गारि दङ। बेनि अनगायैबो जोङो दै साजाजों खारग्रा जाहाज नाव फेरि बायदिफोरखौ बुंनो हायो खोनादोंना नोंथाङा? बिनि अनगायैबो जोङो दै सिंजों खारग्रा साबमेरिननि खोथाखौ मख'नो हायो।
औ औ।
आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव जोंनि गोदोनि समाव जाय लामाखौ हान्थियोब्ला जों सप्तासे सानसे मास मोनसे लायोमोन बै लामाखौ जोङो गोसोजों खारग्रा जन्थ्र'फोरनि गेजेरजों जोङो सप्तासे सानसे मास मोनसे लाग्रा लामाखौ नै थाम घन्टानि गेजेरावनो जों गाखोनो हानाय जाहैबाय बा थांनो हानानै फैनो हाबफिनलायो आरोना नोंथां। बैफोरखौ नायोब्ला जों गोदो हान्था मेलाजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइ राहानि खोथाखौ रायखानांगोन जों सोलोंथाइ गैयि थाखायनो गोदो गोदाय बैफोरखौ दिहुनथाय दिहुननो जोङो दिहुननो सान साननो रोङामोन नाथाय आथिखाल बिगियाननि मुगायाव जोङो बयबो बिमा बिफाफोरानो गावनि गथ' गथायखौ लेखा फरा फोरोंनायनि गेजेरजों जोङो बयबो साननो हानाय गोरों जाबाय आरो। फोरखौ सानखांना दिहुननो हानाय जाबाय जों गोदोनि समाव बैफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइ राहाया थानायमोनब्ला जोङो दानि बायदिनो गोदोनि समावबो जागौमोन होनना साननो हायो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
गोदोनिजों जों दानिजों रुजुनो नायोब्ला आरो नाथाय दानि जुगाव जों बिमा बिफाफ्रा गासैबो गावनि फिसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो नाजानायनि थाखाय बैफोर बे जाफुंसारनाया जादों होनना जों सानो बिगियाननि मुगा आथिखालनि मुगाखौ जों बिगियाननि मुगा बुंनो हायो नोंथां।
औ
जों बिगियान हिसाबै अथाइनि गेजेरजोंसो बैफोर दैजों खारग्रा गोजौजों खारग्रा बायदिफोरखौ जोङो दिहुननो हादों। जों साननानै नायोब्ला मानसि मावनो खामानि जेबो गैया होनना बुंजायो बेनिखायनो जों गासिबो बैफोरखौ मोन मोनफानि उनाव मोनफा जोङो गाससिबो खामानिफोरखौनो मावफुंजोबनानै साक्सेस खालामनो हादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। बेबायदिनो जों गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ राहानि स सोलोंथाइथ' नङा
औ हान्थाामेला
तामेलानि राहानि सायाव बैफोरखौ बुंनो हायो आरो जों गोबां सोलोंनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
दा बिब्ला नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हानायालाय हागोन जोंहाथ' नुबो खाबाय नोंथां गोदोनि आरो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनाय नुबोखाबाय हान्था मेलानि बेलायावहाय औ जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय मानसिफ्रा मा आथिंजों आरो मोसौ मैसो गारिजोंसो हान्थिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायायावो जोंहा गासिबो सोलायजोबनो हमबाय। आथिखाल मुगायाव जोंहा फारफ्रोमबो बिथिङै बिथिंजों हान्थिनाय खौ जों नुनो मोनबाय। जेरै बिदिन्थि बायदियै जों हाजोंबो हान्थिनाय नुनो मोनो आरो ओ अख्रां साजों आरो बिनि उनावहाय माने दै दैनि साजोंबो हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। सुबुं माहारिखौहाय मानो होनोबा आथिखाल मुगायाहाय गोबां जौगाबाय बिनिखायनो जोंहा मा हान्था मेला राहायावबो जोंनि सुबुं माहारि या माने गोबां जौगाबाय आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो हान्था मेलानि राहायाव माबोरै जौगासारदों होनोब्ला जों मिथिखागौदि खोनादोना नोंथां?
औ औ खोनादों
आथिखाल मुगाया माने बिगियानारि मुगा बिनिखायनो माने हान्था मेेलायाबो माने गोबां सोलायबाय आरो। जोंहा मा होनो गोबां गोदान-गोदान दिहुनथाइखौ जों नुनो मोनबाय आरो आथिखाल मुगायाव नाथाय गोदोनि समावथ' बिदि गैयामोन जोंहा मा होनो न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय गोदोनि समावहाय मोसौ मैसो गारिजों जों थाङोमोन आरो बे थांनाय समावहाय मोनायोब्ला जोंहा मा बेयावनो माने हर लामा ससेयावनो जोंहा हरबो थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा हान्था मेलाया जौगासारनायनि जाहोनावहाय जोंहा सानसेनि गेजेरावनो गोबां गोजान गोजान जायगासिम थांनानै न'आव फैफिननो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बैफोर गासिबो जोंहा मा मुगाया जौगानायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङा जौगानायनि जाहोनाव आरो जोंहा हान्था मेला औ हान्था मेलाखौ जेरै बाहागो राननाय जादों जोंहा बाहागो होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो। हा, दै आरो अख्रां साजों माने खारग्रा आरो जेरै जों हाजों खारग्रा होनना बुङोब्ला जोंहा बाइक गारि बैफोरबायदिखौ जों बुंनो हायो आरो अख्रां साजों खारग्रा होनोब्ला जोंहा इर'प्लेन। फ्लाइट हेलिकप्टार बैफोरखौ माने अख्रां साजों बुंनो हायो आरो जों मा दैनि बेलायाव होनोब्ला जोंहा जाहाज फेरि नाव बायदिखौ बुंनो हायो आरो औ गोदोनि समावथ' जोंहा मा बिरखंफोर गैयामोन बिनि थाखायनो माने सानसेनि गेजेरावनो माखासे गोबां गिदिर माने गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायामोन आरो मानो होनोब्ला मोसौ मैसोजों हान्थियोमोन गोदोनि समाव बिनिखायनो थांनो हायामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोंहा माने बुहुमनि गोबां गोजान गोजान जायगायाव एबा जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादरावबो थांनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेैफोरो गासिबो जोङो मा हान्था मेला जौगानायनि सायाव जायो आरो आरो दैनि बेलायावबो जोंहा बुंनो हायोदि लैथो बारनानै जोङो बबेबा हादराव एबा बबेबा दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला माने जाहाजनि हेफाजाब लानानै थांनो गोनां जायो आरो औ आरो गोदोनि समावहाय जोंफ्रा जों मा होनो जोंनियाव ना-नावफोर दंमोन नाथाय बैफोरजोंबो हान्थियोमोन आरो बिसोरो दै लामाजों अब्लाबो बिसोरो माने गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायामोन आरो मानो होनोब्ला नावफोरा फिसा जानायनि थाखाय बिसोरो हायामोन आरो नथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा गोबां गिदिर गिदिर माने जाहाजफोर दिहुनबाय। बैफोरनि थाखाय बिसोरो माने गुबुन हादरनिफ्रायबो जोंहा मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय बेफार फालांगि बैफोरखौ माने खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो हान्थामेलानि बेलायाव जों मोनसे बुंनो हाबावो हा लामाजों खारग्रा जायजोंहाय जोंहा सानसेनि गेजेरावनो गोबां लाख लाख मानसिफोरखौहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दोनहैनो हायो आरो जेरै बुंनो हायोब्ला जों ट्रेनखौ बुंनो हायो बयो माने हा लामा जों खारो बियो माने सानसेनि गेजेरावनो गोरलैयैहाय जोंहा माने दावबायारिखौहाय गोबां हाजार हाजार ओ मा होनो लांलाय लाबोनलाय खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो नाथाय गोदोनि समावथ' जोंहा बैफोरबायदि राहा लामाया गैयामोन बिनिखायनो माने सानसेनि गेजेरावनो गोबां हाजार हाजार माने दावबायारि दावबायनायखौ जों नु नुनो मोनामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा हान्था मेलाया जौगानायनि जाहोनावहाय दावबायारिफोराबो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोरलैयै दावबायनायखौ जों नु मोनबाय आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ